हेलौ नों थां नोंथाङा दा सा दायो मा खालामबाय दं?
औ आंथ' दासान्दि ओरैनो जनानैसो दंख'यो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। आङो नोंथां जों दायो माबा उम दानाय लुनायनि सोमोन्दै रायलायनो सानदों आरो ना।
औ।
ओ नोंथाङा दानाय लुनायनि एसे फोरमायना होदो।
औ जोंनि बर'फोरनि दानाय लुनाय नङा मा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ। ओ जोंनि बर'फोराथ' ओ गोदोनिफ्रायनो दानाय लुनायाव जोबोर आखा फाखा जोंनि बर' आइजोफ्रा ओ जेरै दानाय होनोब्ला जोङो हिसानसालियाव जि दानाय आरो लुनाय होनोब्ला जोङो ओ औ खोनादों नोंथां? औ खोनादोंना?
हा?
खोनादोंना?
हेल'।
खोनादोंना नोंथां?
खोनादोंना नोंथां?
हो खोनादोंना?
खोनादों।
ओ गुबैयै जोङो ओ जोंनि बर' आइजोफोराथ' दानाय लुनायाव जोबोद आखा फाखा नङा होमबा नोंथां? औ ओ बिदिनो जोङो।
औ नों
अ बिदिनो जोङो दानाय होनोब्ला जोङो हि-हि सानसालियाव जि दानाय बेखौ जोङो मिथियो। आरो लुनाय होनो अब्लाथ' जोङो ओ खुुंनदुं लुनाय जेरै जों थावख्रि लुनाय बायदि जों गोदोहाय नुयोमोन। ओ बेफोरखौ जोङो बुजियो लुनाय होनोब्ला बिदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा गो दोनिफ्रायनो दासिमहालागैबो दानाय लुनायाव जो बोर आखा फाखा। औ आरो गोदो हाय जोङो बे दानाय लुनाय खामानिखौ जों गोदोहाय बांसिन जों नुनो मोनोमोन। ओ गोदोनि आइजोफोर खौ जों बे दानाय लुनायाव बांसिन मु खुब थानायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जों बे खौ ओ इसे जों खमायलांनायखौ जों नुनो मोनबाय।
औ
ओ गोदोनि बे दानाय होनोब्लाथ' ओ गोबां ओ खस्थ'मोननानै जों मिथिनो मोनदों। ओ मानो होनोब्ला गोदो ओ बर' आइजोफोरा गावसोरनि गाननाय जोमनायखौहाय गावसोरनो दानानै लायो। मोन आरो बेयाव जोंहा ओ दानायावबो नांगौ बायदि जुन्थिनि ओ एसेबां मोनो राहा गैयामोन थेवब्लाबो गोबां खस्थ'यै ओ बर' आइजोफोरा गोदो गावबा गावनि गाननाय जोमनायखौ दानानै लाबोदों। आरो गावबा गावनि गाननाय जोमनायल' नङा जेरै ओ जोंनि बर' हारिमुनि ओ ने सोन जेरै ओ आर'नाइ बायदिफोरखौबो दायोमोन आरो ओ हौवा माहारिफोरनोबो गामसा आरिफोर दानानै होयोमोन ओ जोङो बेखौ मिथिनो मोनदों। आरो दासिमबो दानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बिदिनो हाय ओ गोबां खस्थ'मोन दानायाव ओ नांगौ बादि ओ जुनथिनि राहा गैयामोन जोंनिया दानायाव थेवब्लाबो आइजोफोरा ओ सि दानानै गानोमोन आरो ओ लुनाय बेखौथ' जोङो आथिखालाव जों नुनो मोना जोंनि बे थावख्रि लुनायखौ ओ जेरै जोङो ओ न'आवनो लाथा एम्फौ फिसिनानै लाथा एम्फौनि फ्राय मोननाय बे फि थोब बे फिथोबखौ जोङो थाव ख्रि लुनानैहाय जोङो बेखौनो इन्दि जिनि ओ खुन्दुं दिहुननानै जों इन्दि सि दानानै लानाय जोङो गोदोनि ओ आइजोफोर खौ नुनो मोनोमोन नाथाय बेखौ जोङो ओ एसेबां नुनो मोनलिया एसेबां माने जोङो गोबां खम नुनो मोनबाय ओ बिदिनो ओ जोङो ओ बे लुनायखौ जोङो थावख्रि लुनायखौ जोङो गोबां खम नुनो मोनबाय आरो गोमालांनो हमबाय होननानै जोङो सानजायो आरो ओ गोदोहाय बे ओ दानाय लुनाय खामानियाव जोंङो बर' आइ जोफोरखौ गोबां मुखुब जानानै थानायखौ नुनो मोनोमोन ओ आथिखालावबो दानानै गाननायखौ नुनो मोनो नाथाय गोबां खम जाबाय। ओ जेरै ओ आथिखा आथिखालाव बर' आइजोफोरा एसेबां ओ जोंङो गोब्राब खामानि मावनाय नुनो मोनलिया आरो खस्थ' खालामनायखौ जों नुनो मोनलिया आथिखालाव बिदिनो जोंहा हाथाय बाजारफोराव मोननाय ओ बायदि रोखोमनि जिफोरखौ जोङो बायनानै गाननायखौ नुनो मोनसै आरो जोंनि बे ओ दख'नाफोरखौबो जोङो बायदि रोखोम रोखोमनि ओ मिसिनफोर ओंखारबाय जेब्ला बै जुन्थिफोरजों दानानै दिहुनन्नाय ओ दख'नाफोरखौ गाननायखौ जों नुनो मोनसै
औ
थेवब्लाबो जोंनि न'खर न'खर ओ जोंनि बर' आइजोफोरनि न'खराव हिसानसालि थानाय खौ जों नुनो मोनो बिदिनो जोङो ओ बेयाव दखना ओ आरो फास्रा आरिफोर जोङो ओ दानानै लायो आरो हौवा माहारिफोरनोबो गामसा आर'नाइ बायदि दानानै होनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोङो जोंनि दखनायावहाय ओ समायना रमायना आगर फोर एरनानै जोङो ओ गावसोरनो आगर एरनानै गावसोरनि जिफोरखौ समायनायै आगर एर खांना गावसोरनो गान्नायखौ जों नुनो मोनो ओ बैफोर आगर फोरा जेरै ओ हाजो आगर दावराइ आगर फारौ मेगन दिंखिया बिजौ खासि बिबार ओ बायदि रोखोमनि समायना र मोना आग फोरजों जोंनि सियाव एरखांनानै ओ जोंनो दानानै लानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां
लुनायाव जोबोर आखा फाखा आरो ओ बिदिनो जोङो ओ बेफोर आगरफोराथ' जोंनि ओ बर' हारिनि ओ एंगारहायै बाहागोखा। ओ जोङो बेफोरो ओ जोङो बेफोर बेफोरखौहाय जोंनि दख'ना फास्रा आर'नाइ बायदिफोरावनो बाहायनाय जायो बेफोर आगरफोर खौहाय बेफोरावनो जों एरखांनाय जायो। ओ नोंथाङाबो ओ नों नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदिहाय बर' आइजोफोरनि दानाय लुनाय खामानिया सोलिलाङो बेनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होदो नोंथां।
अ दानाय लुनाया दानाय लुनाय माने मा उम बेखौथ' नोंनो एसे फोरमायलांखाजोब्बाय। जोंथिंबो बिदिनो दानाय लुनाया सोरबा सोरबा इदिनो दायो आरो ना। आरो दानाय लुनाय ओ दानाय लुनाय मुस्रा सानोबा ओ जेन्थोल मा होनो जेन्थोलफोर नांगौ। इदिनो ओमफाय दानाय लुनायखोलाय इदिनो गावबा गाव दा- दानानैबो लानो हायो। खुन्दुंजों दानानै बेखौ आरो एजि दा-दानाय लुनाय माने दानानैहाय ओ गावबागाव गावबागाव जि दानानैहाय ओ बा फानहैना फाननानैबो हायो। फाननानै लाबोनोबो ओ इदिजोंनो खरसा न'खर खुंलांनो हायो जि दानायजोंनो फाननानै हाथाइ बाजाराव। ओ हाथाइ बाजाराव फाननानै इदिनो न'खरनि गावनि एबा नांगौखिनिखौ बुथुमनानै लानो हायो। बां ओ खोथाखौथ' नोंथ' नोङो एसे फोरमायलांखाजोबबाय नङा होमबा। ओ आंथ' बारा दानाय लुनायखौबो बारा मोनथिलायलाङा। ओ नोंथाङा एसे फोरमायना हरदो।
औ ओ बिदिनो ओ जोंनि बर' आइजोफोरा ओ गोदोनिफ्रायनो दानाय लुनायाव जोबोर आखा फाखा। आरो बिदिनो जों ओ बे दानाय लुनाय खामानिखौ जोङो एगार हानाय नङा जोङो बेखौ ओ थांनानै थाबाय थागोन होननानै जों साननो हायो। बे दानाय लुनाय खामानि खौहाय ओ जेरै- जों बे जोंबोनि बर' आइजोफोरा दानानै दिहुनाय बै द खना बायदिफोरा ओ गोबां बेसेन गोसानि जायो आरो बै ओ जा जों बिदि ओम हाथाय बाजारफोराव मोननानै मोननाय बै जुन्थि ओ फोरजों ओ गोबां रोखोमनि मेसिं बायदिफोरजों दिहुनजानाय बै ओ दख'नाफोरा दख'नाफोरनिख्रुइ ओ जोंना बे ओ न'आव दानानै दिहुनाय बे दख'नाय बेसेन गोसा जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
बेखौ गोबां खस्थ'यै जों दानाय जायो बे जों न'आव दानानै दिहुनाय दख'नाखौहाय ओ बिदिनो जेरै- जोङो ओ बे दख'नाफोरखौहाय ओ समायना रमायनाफोर ओ आगरफोरजों जोङो बेखौ ओ दानाय जायो जेरै- जोङो आगरफोर एरखांनोब्ला जोङो अ बालेबनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां बालेबखौ जोङो बे आगर एरनाय ओ खामानियाव जों बाहायनाय जायो। बेयाव जोङो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन गाबनि जों ओ आगर फोरजों बे दख'नाखौ जों समायसार होनाय जायो। समायनाय बेरखांहोयो बिदिनो ओ आरोबाव जों बायदि रोखोमनि ओ जुन्थिफोरनि गोनां जायो ओ जेरै जोंङो ओ जि दानो थाखाय जोङो गिबियावनो खुन्दुंखौ जों सानानै लाग्रोनाय जायो बेयाव सानो द ओमफ्राय जोंनो जेेनटारनि गोनांथि जायो
औ
बिनि गोनांथि जायो आरो मुस्रानि गोनांथि जायो बिदियाव बेयाव जोङो मस ख्रायाव सानानै लाखांनायनि उनावसो जोङो बेखौ हिसानखौ आरोबाव जों ओह हिसानसालियाव ओ दानो थिखोनो थाखाय जों बेखौ आरो खेबसेबाव सोंनानै लाबावनाय जायो। ओ बे सोंनायावबो जोंनो गोबां सोंथिनि गोनां जायो।
औ।
जेरै जों बेयाव ओ रासौ मुंजों जों बुङो ज खुन्दुंखौ सोनानै लानाय जायो। आरो बिदिनो जोङो गान्दै होननानैबो बुंनाय जायो। बे खुनुखौ फाननो थाखाय ओ आरो बेनि उनाव जों बेखौ हिसानसालियाव जेब्ला जों बेखौ दानो थाखाय थिखो हैनाय जायो। बैयाव साल खुन्थानि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां सालखुन्था आरो माखु बायदिनि गोनांथि जायो। औ बिदिनो गोबां जुन फोरनि गोनांथि जायो। जोंनो दा
औ
खस्थ'यै जोंनि बे न'आवनो दानाय सिया गोबां खस्थ'जोंसो दिहुनजायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
ओ बिदिनो जोंनि बर' आइजोफोराथ' ओ बेफोरबायदि जुन्थिनिबो ओ उ जुन्थिबो गैयामोन होननानै जोङो खोनानो मोन्दों गोदोहाय नाथाय ओ दा बे समाव जोङो एसे गोरलैयैनो जिखौ दानानै दिहुननो हायो।
औ
बिदिनो जोङो जोंनि औ बर' आइजो फोराहाय जोंनि गाननाय जोमनायखौबो बिदिनो औ नखर नखराव ओरैनो गावनि बेसेन गोसा समखौ ओरैनो थांहोलासेनो बिदि दसे दसे समब्ला बो जोङो दाना दानानै गाननायखौ नुनो मोनो आरो।
म
बिदिब्ला नोंथां जोंना